औ नोंथां
नोंथांआ खोनादोंंना?
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा सम दंना?
औ दङ नोंथां।
नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
औ सावरायजागोन नोंथां।
औ बिदिनो बर'फोरनि संनाय खावनायनि सायाव सावरायनो सान्दों नोंथां।
औ सावराय जागोन नोंथां।
नोंथाङा बर'नि लाफाजों अमा ओ संनायनि सायाव सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ सावरायनो हागोन नोंथां लाफाखौथ' गामि ओनसोलाव न' न'आव खायफाया फोनाय जायो आरो जायहा फोनाय गैया फोनाय जाया बिसोरहा
बायनाय जायो अमाखौथ' बायनो गोनाङानो जाखायो नङा होमबा? जेरै जोङो अमा बेदरखौ बायनानै लाबोयोब्ला आरो मैथाखौबो बायनानै लाबोयोबा मैथाखौ जोङो मोजाङै मैथाखौ सरि अमा बेदरजों लाफाजों लाफाखौ जोङो सुग्रोनानै लाना बासिग्रोना लानांगोन मोजाङै रायसे रायसे एरै नायनानै थारा गोरलैफोरखौ गारलायनाङा आरो बिलाइखौ आराम बासिनानै नायनानै बि बिदि बासिनो लानानै दसे खमाय बाल्थिङाव सोमनानै दोन्थ' जायो आरो सोमाबाबो स्र सुनानै दोनफै जायो आरो बिसिनो अमाखौ
अमाखौ लाबोनायनि उनाव सुखांनानै एसे दै सररनो होनानै बेखौ अर जरायनानै साराय जेननानै थाव होनानै एवफ्राननाय जायो आरो एवफ्रानबाथाय संख्रि फालु संख्रि फालु हालदि बिदि होनानै एवफ्रानग्रोना लानांगौ जायो आरो। आरो एवफ्रामखांनायनि उनाव जोङो हायखांना दोनथ'नानै लाफाखौ बे थावआवनो पियास होनानै ज्र' होनाय जाहैगोन। आरो होखांनानै जोङो लाफानि दैया एसे एसे रानथेब थेब जाबाथाय जोङो दैखौ होना होनानै अमाखौबो स्र' होना होखानानै आरो बेनि नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ बिदिनो अमाखौ बुस्र' होनानै मस्ला मस्लिखौथ' जोङो जेनेबा देनायफोरखौ बिदिनो अमायावनो होखानाय जादोंमोन नालाय
औ।
औ बेहायनो बे गोदौनानै बिनि रोसियानो ओंखारखासिगोन नालाय बेयाव हो थलायलाजोबो आरो बिदिनो गोदौहोफै थानोसै आरो अमा होखांनायनि उनाव होखांनानै जोङो बेखौ संख्रि फानलु नांदो ना नाङाखै बेखौ साखिना नायनानै जोङो खांना दोन्थ' माने बे जानो हानाय जाहैसिगोन आरो नोंथां। औ। नोंथाङाबो साम'जों सबाय संनायनि सायाव एसे सावरायनो हागोन ना नोंथां? एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथां?
औ। बिब्दिनो ओ सबायजों साम' होनब्लाथाय जों बर' माहारिया बयबो जाखायो। सबाइखौ बिबदिनो आबाद खायसे आबाद मावखायो सबाइनि आबादबो मावो बिदिनो दुब्लिनिफ्राय फुना लाबोनानै बेखौ नानानै बे बेगरखौ मोजाङै फोराननानै जावनानै सालिनानै बेफोरखौ जोङो सबाय मैगं जानो जों मोजाङै बासिनानै दोननाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो बेखौ जानोब्ला जोङो गिबियावनो हुख्रेमग्रोनाय जायो। ओ बेखौ सबायखौ बिदिनो जोङो हाथाइनिफ्रायबो लाबोनाय जायो। बिदिनो हाथायावबो जोङो हुख्रेमैबो मोननाय जायो हुख्रेम खानायबो मोननाय जायो बिब्दिनो जोङो जानोब्ला हुख्रेम खानायखौ लाबोनाय जायो बिब्दिनो लाबोनानै बेखौ ओ मोजाङै साफा सुबाय बेनि उनावहाय जोङो साम'खौबो हाथाय बाजारावनो मोननाय जायो दाना। हाथाय बाजारनिफ्राय लाबोबाय नङाब्लाबो बिदिनो जोङो दुब्लिफोर फोथारावबो जोङो साम'खौ खन्ना लाबोनाय जायो एबा गुरनाबो मोनो जोङो। बिबदिनो ओ दुब्लि फोथाराव जोङो खन्नानैबो मोनो बेखौ जोङो हरसे सोमना दोनग्रोनाय जायो। बिनि अखानायै बेखौ ओ मोजाङै जेंगा एबा सानद्रिफोराव मो मोजाङै नाख्लु नाखुन मोजाङै साफा सुनग्रोनाय जायो। बेनि उनाव सुखांनानै बेखौ खिथुखौ जोङो ओ दानस'नाय जायो एबा जोङो ओ बिनि दाखोनखौबो गारनाय जायो खिथु खिबो जोङो एसे दानस'नाय जायो। बेनि उनावहाय आरो सुबावो जोङो सुनानै बेखौ औ जरायबाय बेनि उनावहाय सारायखौ जानबाय बेनि उनावहाय थाव होबाय थाव खांनानै जोङो सामुंखौ एवफ्रानग्रोनाय जायो बिदिनो जोङो साम'खौ एवफ्रामबाय एवफ्राखांनायनि उनाव जोङो साम' एवफ्रामनाया ओ जाबायब्ला बियो एसे सोदोब ओंखारो धुुब धुब होननानै अब्लानो बेखौ हायखांजायो हायखांनानै बेनि उनावहाय जोङो सबायै दैयै होनाय जायो ओ बेखौ दैखौ होखांनानै खारै एसे दैया दुङोब्लाथाय खारैखौ होनाय जायो। ओ बेनि उनावहाय दसे गोदौ होनाय जायो गोदौनायाव जोङो सबाया एसे रुयनाय बायसा मोनोब्ला बेखौ जोङो सानाय जायो साखांनानै ओ बेदरखौ माबा औ सरि साम'खौ होनाय जायो साम'खौ होखांनानै बे बिब्दिनो जोङो संख्रिखौबो होनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो ओ बानलु जाब्रां हाइजें बेफोरखौ जोङो देनानै बेफोर खौबो होनाय जायो बेनि उनावहाय जों खारै संख्रै बेफोरखौ साखिनानै खांनानै बेखौ जानो हानाय जाहैयो आरो नोंथां। बिब्दिनो जोंहा बर'फोरनि मैगं होनबा जोंहा अनला खारैयाबो जोंनि थाखाय गोनांथार। ओ बेखौ बयबो जाखायो जों बर' माहारिया आरो बे अनला खारैखौ जों हाबा हाथा खुरनायावबो जोङो ओ होनाय जायो एबा जोङो मोनजायो हाबाफोराव। ओ बिबदिनो जोङो अनलाखौबो गिबियावनो माइरंखौ सुग्रोना लाबाय। ओय उलार गायेन बेफोरखौबो सुबाय। एबा दाना दानि जुगावथ' ग्रेन्डार मेसिनबो ओंखारबाय बेखौबो सुना लाग्रोबाय। बेफोरखौ सुनायनि उनाव दैफोरा एसे रानस्रोबा दै सरोबा माइरङा बेखौ देना लानाय जायो बा ग्रेन्डाराव उनना लानाय जाबाय उननायनि उनावहाय जोङो अनलाखौ जोङो औवा मेवाइ एबा बासिगिजोंबो संनाय जायो। ओ बिब्दिनो जोङो बेदरबो होफानाय जायो अनला ओंख्रि होनबाथाय। जोङो बिब्दिनो बेदरखौ बेदरजों जानोब्ला नाथाय गिबियावनो अर जरायना साराय जानबाय बेनि उनावहाय बेदरखौ थावआव होनानै एवफ्रानबाय एवफ्राननायनि उनाव हायखांबाय हायखांनायनि उनावहाय जोंहा औवा मेवाइजों जागोन बा औवा मेवाइखौ जोङो खारै संख्रि होनानै एसे एवफ्रामनाय जायो बेखौ एवफ्रामखांनायनि उनावहाय दैया ए से रानोब्ला औवा मेवाइया एसे दै ओंखारो नालाय बे दैया एसे रानोब्लाथाय बेवहाय दै होनाय जायो। ओ दै होखांनानै गोदौयोब्लाथाय अन गुन्दैखौ फ्रि फ्रि सारना हो होनाय जायो बेनि उनावहाय जोङो एसे सानोबो हायो मानो होनोब्ला जोंहा ओ बे सार अन गुन्दैखौ फ्रि फ्रि सारनायाव मोजां जायाब्लाथाय जोंनो लाद्रा खानो नागिरो बे लाद्रा खानायखौ जोङो साना होबा बियो एसे गेब्लेलांफायो। बिनि उनावहाय जोङो बेदरखौ होबाय बेनिफ्राय जोङो जाब्रां हायजें बानलु बेफोरखौबो देनानै होनाय जाहैयो बेनि उनावहाय जोङो ओ खारै संख्रि बेफोरखौ साखिनानै जोङो खांनाय जायो। ओ नोंथाङाबो मैथाजों खांख्राइ ओय संनायनि सायाव फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां फोरमायनो हागोन फोरमायनो हागोन नोंथां।
औ।
मैथाजों खांख्राइ संनो गोनांब्ला मैथाखौस' जों हाथाइनिफ्रायबो बायनानै मोनो आरो जायहा दैमा दङ गामियाव बेहा दैमायावबो गुरनानै मोननाय जाहैयो आरो ना। आरो न'आवबो खायफा फोनानै लानाय जायो मैथाखौ आरो जायहा फोनाय गैया न'आव बेहा हाथाइनिफ्राय बायनानै लाबोनाय जायो। आरो हाथाइनिफ्रायबो बायनानै लाबोनाय जाखांनायनि उनाव जोङो माबायदि संनांगोन बेखौ मैथाखौबो मोजाङै नायनानै बासिनानै जोङो सायग्रोलानांगोन बेनि उनाव खांख्राइखौबो जोङो बोखावनानै जानो गोनां खिनिखौ जोङो
अ
बासिनानै स्र' दोननो नांगोन आरो खांसि बा गामला फोराव बेफोरबायदि दोननायनि उनाव जोङो साराय जानखां जाननानै अर जरायनानै सारायखौ जाननानै जोङो थाव होनानै पियास होनानै जाय खांख्राइ बेखौ जोङो सारायाव होबाय थाव थाव दुमबाथाय होबाय आरो पियााजआ खामना एसे खामफ्रामब खामफ्राम जाबा होबाय आरो होनायनि उनाव जोङो हायजें फानलु संख्रि हाल्दै गासिखौबो होनांगोन। बिनि उनाव एसे दैै होनानै रान एसे दैया गोदौबा जोङो मैथाखौ होनो हायो। मैथाया आरो मैथाया एसे रबबाथाय जोङो दैखौ एसे होबावनानै खांख्राइ मोननांबाय नालाय दैखौ एसे बावनो गोनां जायो आरो। आरो बेखौ गोदौहोबाय थानानै एसे संख्रि नायनानै नाङाखै बायदिबा होबावनानै दसे एसे गोदौहोबावनानै जों रानथेब थेब खालामनानै बेखौ फाजा हिसाबै जानाय जायो आरो नोंथां।
औ
औ आरो जोङो नारजिखौ बोरै सङोनब्लाथाय जोंनि गामि ओनसोलावथ' बिदि नारजिखौ फोनाय गोबाङानो जाहैया जायहा फोयो बेहाथ' बोस्रोदना दोननानै फोरानना दोननांगौ होमबासो नारजि ओंख्रिखौ संनो हागोन ना नोंथां। आरो हाथथायनिफ्रायबो बायनानै मोनो जोङो नारजि गोरानखौ आरो अमा बेदरजोंसो जानाय जाखायो नालाय नारजिखौ बांसिनानो आरो अमा बेदरखौ जों नारजिंखौसो बायनानै लाबोबाथाय जोङो नार्जिखौ दैयाव सोमग्रोना दोननांगोन नार्जि बिलाइ गोरानखौ ओमफफ्राय थाराफोरखौ बासिनांगोन स्र'नो बासिखांनायनि उनाव जोंङो बेखौ स्र' सुनानै खिरखा नङाबा माबा खांसिफोराव बेफोरबायदियाव दोनजायो। दोननायनि उनाव जोङो अमा बेदरखौ स्र' सुना लानानै दै स सरननो नांगोन एसे होखांनायनि उनाव जोङो जे बा नारजि बेखौ जोङो अर जरायखांनानै साराय जाननानै नारजिखौ जोङो रुग्रोनांगोन। बेखौसो खायफाया गोखाद्राय जानो हायो रुगारनाय जायो आरो। आरो बांसिनानो रुगारनाय जायाबो जानो हागौ आरो रुनायनि नै सारायखौ जाननानै नारजिखौ होनायनि उनाव जोङो थाव सरि खारै होनांगोन बेवहाय खारैजोंसो संनाय जायो नालाय नारजिखौ। खारै होनानै बेखौ ग्लेब -ग्लेब गोदौ होनांगोन माने गोदौ होनोनायनि उनाव बियो ग्लेब- ग्लेब जाबाथाय ग्लेब -ग्लेब माने बियो गुन गुन्दै जाजोबबाथाय माने जेरै ओंख्रिया जाहैयो नारजिया बेफोरबायदि जाबाथाय जोङो अमा बेखौ दोन्थ'नानै अमा बेदरखौ फ्रग्रोना लानांगोन आरो अमा बेदर एवफ्रनायाव जोङो हालदि संख्रि फानलु होनानै एवफ्रानना लाखांनायनि उनाव जों हायखांनानै बेखौ नङाब्ला जों जाय नारजिखौ जोङो गोलो गोलो खालामनानै दोनदोंमोन बेखौ जोङो अमा बेदराव ज्र' होनो हायो आरो। आरो जोङो बिदिनो जाम्रां हायजें फानलु। बेफोरबायदिखौ देनानै जोङो बेयाव
होनांगौ जाहैयो आरो नारजिखौ गोदौबाय थानाय समाव। आरो नारजिखौ जों अमाखौ मोननो होनांगोन नालाय अमा बेदरखौ बिनि थाखायनो जोङो दैखौ एसे गोबाङैनो होनानै गोबाव सम गोदौ होनां
आरो नारजि ओंख्रिखौथ' जों एसे गोबाव सम संखानांगौ नङा होमबा नोंथां? औ आरो बिदिनो गोदौ होबाय थानानै संख्रि खारै नां नां। दोंना नाङाखै नायनानै नांदोंबा खांनानै दोनबाय आरो नाङाखैबा जोङो एसे होबावनानै दसेबाव गोदौ होबावनानै जों खांनानै दोननानै बे खौ जानो हानाय जाहैयो आरो नोंथां।
औ
नोंथां जोंनाथ' समाबो जाबायानो जोंनि सावरायनाय खौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां?
औ
औ